खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
दा बिदिब्ला नोंथाङा फ्रि दङब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो जों सानदोंमोन। ओ दा बेनो जा बाय ओ दैज्लां बोथोराव दैबाना जानायनि सायाव ओ मा मा खहा जायो? औ दा बिनि सायाव आं एसे ओ फोरमायग्रोनो होननानै आं सानबाय। दा ओ दैबानायाथ' जोंनि बांसिन ओ जेब्ला अखा बांखा फैयो अब्ला दैबानायाया जायो आरो बियो ओ गोबां जायगायावनो। जेब्ला दै बोथोर फैयो अब्ला दैज्लां बोथोर फैब्लानो गोबां अखानि गेजेरजों माखासे अखा हानायनि गेजेरजों बे दैबानाया जायो आरो दैबाना जायोब्ला जोंनि गोबां ओ जायगा ओनसोल गामि नोगोरफोरा गोबां गाज्रि जायो आरो बियो गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो। दा गामि ओनसो लाव दैबाना जायोब्ला ओ नैबे दैज्लां बोथोराव गामि ओनसोलाव बांसिनानो माइ गायो आरो गामिफोराव जोंनि साखाथि बाखाथि नखर सेर सेर दैमा थानाय हिसाबै गिबियाव दैमायावनो दैबाना जाग्रोयो। आरो बे दैबाना जायोब्ला ओ जोंनि ओ माखासे बारि बागाननि गय दंफां लाइफां आरो ओ माइ गायनायफोरा दैबानाजों बुखारलांजोबो आरो जोंनि न'खरफोरा ओ दैबानाजोंनो बुखारलांना नानै गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो ओ बियो मोनसे ओ जोबोद गाज्रि ओ थासारि जानानै फैयो। दैबाना फैयोब्ला आरो जोंनि नखरफोराव थानाय जिब जुनार मानसि दोमसै मोसौ बोरमा दाउ आरो गोबां जिउ ओ गोनां बेसादफोरानो आरो लोगोसे ओ जिउ गैयि बेसादफोराबो जोब गोबां ओ खहा जायो दा दाउ अमा मोसौफोराबो थानो जायगा मोना मानसिफोराबो दैबाना जा जायोब्ला उन्दुनो जानो लोंनो जेबो खहाबनाय मोना दा बेफोरबायदि आरो ओ टाउन सोहोर गुवाहाटि नोगोरफोरावबो अखा माखासे हायोब्ला दैबाना जानायखौ जों गोर गोरलैयैनो जों नुनो मोनो। आरो बियो लामा दथा हराव दैबाना जायोब्ला जोङो हान्था मेला खालामनो थांलाय फैलाय खालामनो जोङो गोबां खस्थ' जायो गारि गंसे जों सलायनो हाया लामाथिं जों थाबायलांनो हाया -या आरो ओ आरो जोङो साइकेलफोरखौबो जों सलायनो हाया स्कुलाव थांलाय फैलाय खाल खालामनो जोङो गोबां ओ खस्थ' जायो आरो ओ जोंनि औवानि दालांफोर थायोब्ला दालाङा बायोब्ला जोङो आं थांलाय फैलाय खालामनो जों हाया आरो गोबां जोंनि ओनसोलाव दैमा गोदोर दङ आरो बिनिखायनो दैमा गोदोर थानाय हिसाबै जोंनि साखाथि साखाथि फाखाथिनि गामिनि गय बारिफोरा माइ गायनायफोरा दैबानाजों बुखारलांनानै गोबां खहा जायो। औ दा बेबायदि दा नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव दैबाना जायोब्ला माबायदि खहा जाबोबाय थादों आरो दासिमबो जादों बेखौ बोसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ ओ होमबा नों आ खोनासंदो जोंनि ओनसोलाव थ' माने आङो दासिमबो बेबायदि दैबाना जानायखौ नुवाखै बाबो जोंनि ओ खाथि खाला जेनेबा ओनसोलफोराव दैबाना जानाय खौ आं नुदों आरो गोबां जेनेबा गुवाहाटि नोगोरावनो जों दायो नोंथाङा बुंनाय बायदि नुनो मोनो एसे अखा हाबानो। बा सानसे अ अखा हाबानो बेवहाय दैबाना। जाखायो बेबायदि। आरो बेबायदिनो गोबां जायगा। फोर दं बेफोराव जोङो दैबाना जानाय। खौ जों नुनो मोनदों बा मिथियो। आरो दैबाना जाबाथाय जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो औ आबाद। थिलि आरो बेबायदि ओ जिब जुनारजों लोगोसे दंफां लाइफां गासै बो माने दै बाना जाबाथाय खहा जायो आरो। बेफोरखौ औ आरो। गुबुंले बे। दैजों गोबां बेराम आजार। जारबो फैयो। बेफोर दै। बाना जाबाथाय गोबां सुबुंफोरा बा मानसि फोरा बेमार आजाराव गोग्लैनांगौ जायो आरो गोबां खहा जायो बेफोरनिफ्राय आरो दैबाना जाबाथाय आबादफोरखौबो मावनो हाया। आरो जिखिनि आबाद। फोरखौ मावदों। बेफोरबो गासैबो गाज्रि जालाङो। आरो ओ आंखालाव गोग्लैनांगौ जायो। औ बेबायदिनो जिब जुनारफोराबो
जेबो आदार जानो मोना बेबायदि जाबा थाय। औ आदार नि आंखाल जायो जिब जुनारफोरनि थाखाय। बो मानसिफोरनि थाखायबो आरो दंफां लाइफां फोराबो दैबाना जाबा जोबोद खहा जायो दंफां फां लाइफांफोरनिबो औ आरो उन्दै उन्दै दा ओन्दै जा गेदेर जा दा फरायबाय थानाय गथ'फोरनि थाखाय बा बहा बा न'निफ्राय बाहेरायाव खामानि मावहैनाय ओ सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद बि माने खहा आरोना। मानो होनबा दैबाना जानाय लोगो लोगो जों जेरावबो ओंखारनो हाया।
औ नंगौ।
औ। जेरै ओं दै ओं जेरावबो ओंखारनो हाया बेयावहाय जोङो ओ फरायसालिफोरावबो थांनो हाया आरो बेबायदि खालामब्ला जोंहा फरायनायफोरावबो जोबोद खहा जायो। गथ' गथायफोरा ओम माने फरायसालि फोराव थांनो हाया बा बेराम आजार जायोब्ला बो मानसि माने सुबुं मानसिफोरा जेनोबा फाहामसालिफोराव थांनानै गावखौ ओ नायहैनो हाया। बेबायदिनो आरो गोबां रो खोमनि बेमार आजारबो सोरजियो। बे दैबाना जानायजों लोगोसे ओ औ जेरैबायदि बेबायदि गुजुनाय लोमजानायजों लोगोसे बेबायदि मोदोमाव बेरनाय बा गोबां रोखोमनि ए एलारजिफोर जानायफोरखौ नुनो मोनो दैबाना जाबा नङा होनबा?
औ नंगौ।
आरो आं जोंनि ओनसोलावथ' दा आं दैबाना जानायखौ नुवाखै दासिम। होनबाबो आङो जोंनि खाथि खालानि जेरैहाय ओ गुवाहाटीयावनो जा बा बि थिं ओ मंगलदैयावनो जा बेफोरबायदि जायगायाव आङो दैबाना जानायखौ नुनो मोनदों। ओ औ एसे अखा हाबानो माने अखा दामब्रा फैबानो माने बि दैबाना जानाय बेबायदि औ
नंगौ नोंथाङाबो ओ मा खासे बाथ्राखौ ओ थारखौनो बुंदों आरो बियो नंखागौ दा दैबाना जानाया मोनसे ओ मिथिंगायारि ओ मिथिंगाजों सोमजिनाय मोनसे बुंनांसिगोन बेखौ ओ जोंनि मानसैफोरा बेखौ ओ खालामनो हाया आरो दैबाना फैयोब्ला जोङो बेखौ जों होबथानोबो हाया। आरो जों होबथानो नांगौब्ला जोङो ओ जोङो मानसिबो जानाय नङामोन आरो गोबां जोङो खस्थ'बो जोङो खालामनो गोनां जायो गावनि उङ जोङो जानाय लोंनाय आदार बुथुमनाय दाउ अमा थानायाबो जोबोद गोबां खस्थ' जायो बेनिखायनो जोङो दैज्लां बोथ बोथोराव ओ गोबां अखा फैयोब्ला
औ
आबादफोराबो गोबां खहा जायो आरो माइ आबाद खहा जायोब्ला जोंहा जानाय आदारफोराबो बिथिं उसुबिदा जायो दा ओ गो गोबां जोंनि नौनाय दैमा होनना बुङो बे नौनाय दैमायाव ओ अखा एसे फैब्लानो भुटाननिफ्राय बैथिं अखाया ओ गोसाहायोब्ला दै बानाया उसिफावनानै फैयो आरो बियो ओ न'खरनि माखासे हा बारि बागानफोरखौबो ओ बुखारलांनानै गोबां खहा सोर हानिबा न'खौ सेफायलाङो सोरहानिबा गय बारिफोरखौबो ओ लांजोबनानै गोबां खहा जायो आरो बे बिदिनो जोङो ओ गावनि न'खौ खाननै साननैसो दोनथ'नानैब्लाबो जोङो गुबुन मोनसे स्कुलफोराव जोङो खान ओ हर थाहैनो गोनां जायो आरो बेवहाय जोंनि ओ संनाय जानाय गोबां खस्थ'खौ जों नुनो मोनो। आरो बेवहाय रायजो नाङैनो जोङो। भुगिनो गोनां जायो। दाबो बिदि। आरो ओ बेयो जोंनि ओनसोलाव बोसोरफ्रोमबो जायो दा ओ बारा अखा हायाखै नैबे समाव जायाखै जेब्ला अखा अखा माखासे फैगोन अब्ला बियो ओ। गोबां उ दैबाना जानाया। ओ थारैनो बियो जागोन आरो। जोंनि ओ माइ गायनाय आबा फोरा बुखारलांजोबगोन आरो गोबां खस्थ'आव जोङो। थानो गोनां जागोन।
औ बेबायदिनो जों गोबां नुबोदों ना आरो नोंथांमोननि ओ जाय ओनसोलावबो बेबायदि बिदि जायो नोंथाङा बिनिखायनो आंनिफ्राय साबसिन बिखौ मिथिगोन। नङा होनबा औ आरो बेबायदि बे उम दैबाना जाबाय थानाय ओनसोलफोरनि सा सुबुं बा मानसिफोरा आरो एसे ओ मोजां। दैबाना जायो बा एसे गोजौ जायगाफोराव थाहैनांगौ। बेबायदि समाव।
औ नंगौ औ
आरो बेबायदि दैबाना जाबाथ' जोबोद खहा जायो। मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बांसिनानो आबादजों सोनारनानै थानाय सुबुं नङ नङा होनबा औ आबा दैबाना जाबाथाय आबाद मावनो हाया। ब्ला माने बोसोर खौ माने उनावहाय बुहुद माने जोबोद माने माबा खहा गोनां जायो आरो। क्षं आरो बेबायदि औ बेनिखायनो
दा बेबायदिनो औ दिनैनि रायलायनायखौ औ बेसिनावनो जोङो दोनथ'नोसै नङा होमबा औ दे बिदिबा। दा
औ दे गोजोन्थों